हेलौ नों।
औ नोंथां।
खोनादोना नोंथांङा?
औ आं खोनादों नोंथां।
आं नैबे समाव जुदि नोंथाङा फ्रि दङब्ला जेबो उसुबिदा गै गैयाब्ला माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन।
गैया दे उसुबिदा गैया नोंथां औ सावराय जागोन नोंथां।
नाय जि आयदा बे आयदायानो जाहैबाय। मबाइल मबाइलनि बागै आङो सावरायनो नागिरदोंमोन जाय जोङो जानबुं होनाबो मिथियो जोंनि
नंगौ औ औ।
अ आं गिबियावनो आंनि फारसेनिफ्राय बुंग्रोनो नागिरदों आरोना नोंथां। आं बेनि उनावबो आंनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजागोन।
औ दे नोंथांबुंबानो जाबाय।
जानबुं बुङोब्ला आथिखालनि जि मोनसे बादायलु मुगा। बा गोनोखोआरि मुगायाव जानबुं नङाब्ला मोनबो खामानियानो जायो बिदि जानानै दं नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जोङो जानबुंनि हेफाजाबावनो जोङो गोबांथार ओ खामानिफोरखौ जों मावनो हायो आरो जानबुंआनो। जोंनि बेसेबांबा मोनसे गिदिर बुहुमखौ मोनसे फिस सा गामि बायदि खालामनानै होफैबाय दा ओरैनो जानबुंनि जोनोम होनोब्ला गिबियावनो सिगां माने बेबायदि जोंनाव जेरै आखाइ आखाइ दा एनड्रयड मबाइलस स स्मार्टफन बायदि थायो खिन्थु गोदो बेबायदि स्मार्टफन गैयामोन आरो गोदो माने टेलिफन सोदोंमोन। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय मानसिजों खौरां लालायनो थाखाय।
औ औ नोंथां।
खोथा बाथ्रा सावरायनो थाखाय टेलिफनखौ बाहायोमोन। आरो बे टेलिफनखौ सासे बिगियानगिरि आलेकजेन्डार। गाहाम बेल होननाया दिहुनदोंमोन आरो थि बिदि। बिदिनो लासै लासै लासै लासै जिहेथु समजों लोगोसे मानसिनि गोनांथियाबो। बारायलांबाय थायो नालाय नोंथां दा बे बारायलांनायावनो मानसिनि जि। जिखिनि आइडिया जिखिनि साननाय जिखिनि बुद्धि बेबो बारायबाय थायो आरो माने। साबसिननिख्रुइ हामसिन। बानायनो लुबैनाया मानसिनि गोसोआव थाखायो थिग बेबायदिनो फैयै फैयै। सासे आमेरिक। का नि साइन्टिस् आमेरिकानि सासे बिगियानगिरि मार्टिन खू पारा गिबियावनो माने बे मबाइल। बे मबाइल बा जि जानबुं बेखौ बानायग्रोदोंमोन आरो नोंथां। दा बिदिनो बानायै- बानायै -बानायै। बिदिनो लासै -लासै साबसिननिख्रुइ हामसिन साबसिननिख्रु हामसिन समजों लोगोसे माने मोजांनिख्रुइ मोजां। बानायलांबाय थाबाय दा जेब्ला जोङो उन्दैमोन। जेब्ला जों जानबुं सालायनो रोंदोंमोन बै समाव माने। दा जोंनि आखाइायाव थानाय बायदि स्मार्ट। फनफोर गैयामोन आरो नोंथां जोङो माने बै केपेड मबाइल बै। सुइस थानाया नोंथां नकिया लाभा। ओ बेफोरबायदिखौसो जोङो सालायनो मोन्दोंमोन आरो। बेजों जोङो माने बेहाय गोबां सुबिदाखौ। खौ जों मोननो हाया मोन जों बै जि केपेड मबाइल बेजों जोङो। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंजों खोथाल' सावरायनो ह। हायोमोन जों बेहाय ओ भिडिअ' नायनो हायामोन। जों बेहाय इन्टारनेट सालायनो हायामोन नङा होमा नोंथां। आरो केमेराफोर दङब्लाबो केमेरानि जि मोनसे क्वालिटि बे क्वालिटिया। एथ'बां मोजां नङामोन नाथाय बेनो लासै- लासै -लासै फैनानै दिनैनि दिनाव। माने गोबां दावगाबाय आरो दिनै नै जोंनि आखाइ - आखाइ जोङो।
नंगौ -नंगौ नोंथां।
बुहुमखौनो बेरायनो हायो जोङो नोंथां मबाइलनि गेजेरजोंनो। नङा होमबा अबेाव मा जागासिनो दं अबाव मा बेरदों अबाव मा जाथाय जादों। जोङो आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजोंनो बेखौ मोनजोब। नो हायो आरो नोंथां नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
आं नैबे समाव नोंथांनिफ्राय नैबेखौबो ओ मिथि। नाजागोन बा नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा मबाइल जि मोनसे। मोनसे जानबुं बे जानबुं ओ बाहायनायजों माबायदि माबायदि मुलाम। फा मोननो हायो आं मुलाम्फानि बागै गिबियावनो नोंथांनिफ्राय। मिथिनो नाजाग्रोगोन आरो जे बुंगोन नामा।
औ -औ -औ नोंथां ओ। बेबायदि मुलाम्फा होननानै बुङोब्लाथ' जों मबाइलनिफ्राय। आथिखालावथ' गोबां मोननो हायो जों एसे। सिगाङाव बुंनो थाङोब्ला एसे जोङो गोदो - गोदाय। आइ आफामोननि समाव एबा जों उन्दै - उन्दै समाव। बैफोरबायाददि मबाइलजों। जे जोंनि समावहाय जा बे नोंथांमोनहा बायदिनो स्मार्ट मबाइल गैयामोन एबा स्क्रिनटाच म। मबाइल गैयामोन जायनि जाहोनाव जो बबा हादोराव मा जादों दा जोंनि आसाम। आसामनिनो बबे- बबे खनायाव मा जादों बेफोरखौ जों जेबो मिथियानोमोन। दायो जोङो गोनोखोजों लोगोसे। जौगानाय जाहैबाय नालाय नोंथां। जे जोङो आथिखालावहाय जा बयबो न'खरफोरनावबो दायो मबाइल गिदिर थासै। थै एबा स्क्रिन मबाइल थासै स्क्रिनटाच मबाइल थासै। जों दायो मबाइल गिदिरखौ बाहायनानै एबा मबाइल गिदिरखौ लानानै जों आथिखालावहाय जा गोबां सोलोंथाइफोर सोलोंनोबो हायो एबा माखासे मावनो रोङै खामानि- फोरखौबो जेरै मावनो हायो। जेरै- फरायनायनि बेलायावबो जोंहा फरायनायनि थाखाय जेरै गुगोल दङ, चात जि पि टि दङ आरो बेजों लोगोसे इउटुब दङ, फेसबुक दङ बैफोरावबो जों फरायसाफोराबो माखासे गावसिनि सोलोंथाइ- खौ लानो थाखाय जे स्मार्ट फन बाहायनानै एबा एनड्रइड मबाइल बाहायनानै बैफोरावहाय जा गावसिनि सोलोंथाइफोरखौ जाबायदि सोलोंथाइ नांगौमोन। बेफोरबायदि मोनैफोरखौ बिथांमोनाबो फरायसाफोरा जे ओ बे मबाइलखौ बाहायनानै जे इउटुब, फेसबुक गुगोल एबा चात जि पि टि बायदि बायदिफ्रावहाय जा बिथांमोना गावसिनि सोलोंथाइखौ लानो हायो आरोना नोंथां। आरो बेजों लोगोसेनो जेरै स्मार्ट फन बाहायनाय लोगोलोगो जेरै जोंनाव फेस- बुकआथ थाखायो। ओ फेसबुक होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालावहाय जा गोबां मिथिनो मोनै जायगाफोराव जाथाय जानाय बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो। ओ मारै होन्नानै बुङोब्ला जेरै निउस चेनेल जोंनि बर'- निनो निउस होननानै बुङोब्ला जों फेसबुकावहाय जा गोबां नुबाय थाखायो एबा फेसबुकआव जोंनियाव खेबले खेबले एबा जावले जावले फैबाय थाखायो। आरो बेजों लोगोसे जे बबे खनायाव मा जादों जे बे खनायाव बेफोरबायदि जादों जे अबे साइदआव बेफोरबायदि जादों। बैफोरखौ जोङो गासैखौबो फारि फारि इउटुबावल' नङा जों फेसबुकावबो मोननो हायो आरो जों मिथिनो हायोदि। जे बेफोरबायदि ओनसोलाव बिदि जाथाय जादों बा बैदि ओनसोलाव बिब्दि जादों। दा। जों बैफोरखौ मिथिनायनि गुबै जाहोनफ्रानो जादों जोंनि आखाइआव दायो। स्मार्टफन दङ एबा एनड्रयड दं स्क्रिनटाच दं जायनि जाहोनाव जोङो। नेटवार्क सालायनानै एबा इन्टारनेट सालायनानै जों बैफोर माखासे मिथियै खौरांफोरखौ जों मिथिनो मोनदों। ओ आरो बेजों लोगोसेनो होननानै बुङोब्ला मोजां जेरै मबाइल फन बाहायनानै मोजां रोखोमनि होननानै बुङोब्ला हा। ओ जों गोबां गासै सुबुंफोरानो आथिखालावहाय जा स्मार्ट फन बाहायनायजों लोगोसे जे जोङो बुंनो थाङोब्ला जे जोङो गारि-मटरनि गोनांथिबो जायो, जेरै ट्रेन गाखोनो थाङोब्ला जोङो ट्रेननखौ नायनायनिबो गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय जा ट्रेनाथ जोङो आथिखालावहाय जा मबाइल गैयाब्ला जे जोङो डाइरेकगै बुंनो हाया जे बे ट्रेना बेसेबाङाव मोनफैगोन बे स्टेसनाव, ओ आं बे टाइमाव थांनांगोन। मानि बे टाइमाव गाखोगोन ट्रेनाव जे बेफोरबायदि जों बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो। ओरैनो मिथिया जे जोङो बे ट्रेना बिदियाव फैगोन होन्नानै। ओ जोङो जेरै- इन्टारनेट बाहायनानै जोङो हवेर इस माय ट्रेन एपसखौ जोङो। खुलिना नायगोन अब्लासो जों नुगोन जे ट्रेनाहाय जा खैथायाव फैगोन एबा
मा? मा समाव जों गाखोगोन।
लोगो लोगोसेनो नोंथां लोगोसेनो नोंथां जोङो जेनेबा जे मिथिफेर रै नुफेरै जायगाफोरावबो जोङो गुगोल मेप गैया होमबाफाश्र बे गुगोल मेपनि गेजेरजों जोङो ओ अन खालामना लानानै गुगोल मेपाव जोङो थोंजोङै थांनो हायो आरो। आरो लोगोसेनो आथिखालाव बेबायदिनो मबाइलनि गेजेरजोंबो गोबां सुबुंफोरा रां खामायगासिनो दङ। जेरै इउटुब चेनेल थाबाय नङा होमा नोंथां इउटुब चेनेलावउुब सेनेल खुलिनानै भिडिअसफोर होयो लोगोसे फेसबुक पेज दङ बे फेसबुक पेजफोरावबो भिडिअ फटफोर होनानै गोबां सुबुंफोरानो। रां खामायगासिनो दङ दा ओरैबायदि जाबाय आथिखालाव मबाइलनि गोनांथिया मबाइलानो सासे मानसिखौ हरसेनि गेजेरावनो मुंदांखा खालामो नोंथां मुलुगाव
नंगौ नंगौ नंगौ नोथां।
नि गेजेरजों मानसिया गावनि जि खिनि ओ सिनायथि बे सिनायथिखौ हरसेनि बा मिनिटसेनि गेजेरावनो बियो हो होनो हायो आरो। दा बेबायदिनो मबाइला जोंनि जोंनि थाखाय गोबां बानजायनाय खामानि मावदों। आरो नैबे समाव आङो बेखौ बुंनो नागिरदों जायखि खिया खामानियानो बानजायनायबो थायो आरो खहाबो खालामनाय थायो दा आं नैबे समाव खहा खालामनायनि फारसे बुंनो नागिरदों नोंथां जिहेथु आथिखालाव ओ मबाइल मबाइल गासैनिबो आखाइयाव फ्राय आखाइ आखाइ मबाइल थाजोबो। गथ गथाय उन्दै उनला दिनैनि समावथ ओरैबायदि जाबाय बि सोरबा गथआ गथ फिसाया मायबा मोनसे बिनानै गाबोब्ला बा मायबा मोनसे अब्ला बेखौ बुरखायनो थाखाय ओ मबाइलखौसो बिमा बिफाफोरा आखायखाय होनाय नुनो मोनो जायनि जाहोनाव उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरा मबाइलनि एडिक्टेड जायो। जायनि जाहोनाव बेयाव मबाइलाव नाय नायै मेगनफोरा गाज्रि जायो। आरो लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय बेयो मबाइलनि गेजेरजोंनो आथिखालाव ओरैबायदि जाबाय माने बेबायदि गोरोन्थि नाम्बार जालायनानै रं नाम्बार जालायनानै मोजां मोनलायनायनि गेजेरजों उन्दै उन्दै गथफोरा हाबा जानाय बेफोरो जागासिनो दङ आरो फारसेथिं मबाइल गेमनि थाखाय दिनै लाइमोनफोरा आखाइयाव एनड्रयड मबाइल लानानै स्मार्ट फन लानानै न न हाबसोनानै थायो पाबजि गेलेयो फ्रि फायार गेलेयो नाथाय ओ गथफोरा बेफोरखौ गेले गेलेनो माने फिल्डनि जिखिनि फोथाराव दुब्लियाव गेलेनाय जेरै फुटबल क्रिकेट जेराव जोंनिया फिजिकेल एक्सारसाइसफोर जायो बेयामफोर जायो। बैफोर खेलाफोरखौ माने गेलेनो बावलांबाय जायनि जाहोनाव आथिखालनि लाइमोनफोरा माने ओ जि बेमार थाबैनो बैसो जायियावनो माने बेमारजों भुगिनांनांगौ जानानै फैदों आरो मान बेबायदिनो माने जागासिनो दं आरो मुलाम्फाबो जादों आरो नङा होमबा नोंथां? गासिबो थाखायो आरो औ नोंथां समाबो जाबाय नालाय आं नैबे समाव बेखिनिखौनो बेखिनिआवनो दोनथनो सानबाय नोंथां।
नंगौ दे नोंथां नोंथांजों रायज्लाया गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ।